हेल' हेल' नोंथां। खोनादोंना? ओ ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङोथ' दायो नै ओरैनो जिरायनानैसो थ'थयो नोंथां।
अ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांनि मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों आरोना। नोंथाङा जुदि सावरायनो सम मोनोब्ला।
औ हागोन हागोन नोंथां सम दङ सावरायजागोन।
अ दा टपिकनि टपिकआनो जाहैबाय जोङो ओ दाउ अमा फिसिनायनि बागै आरो ना।
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ जोङोथ' दाउ अमा फिसिनानै जोङो गोबां रां आरजिनानै लानो हायो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ हायो नोंथां।
ओ ओ जोङो दाउफोर फिसियोब्ला जोङो ओ सम खेनांगौ जानाय समाव ओ जों जोङो हाथायफोराव हाथाय बाजारफोराव जोङो खरस खरसफोर लाबोनो हायो जुदि दाउफोरखौ जोङो फाननानै फिसिनानै जुदि फानोब्ला खरसफोर एसे एनै मोनो आरोना नोंथां। आरो ओ ओ अमाफोर फिसियोब्लाबो जोङो अमा फिसिब्लाथ' जोङो अमाया गिदिरब्लाथ' जोङो बिस थ्रिस हाजारसोआ मोनखायो नङा होनब्ला नोंथां?
नोंगौ नोंगौ नोंथां औ।
ओं। ओ अमाफोर फियोब्लाबो जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरो बोरमाफोर फियोब्लाबो बोरमायाथ' जेबो खस्थ'आनो गैया खालि बोरमानो बैसां फोरल' लुना होनो मोननांगौ आरो ना एसे मोजाङाव थानो मोननायनि। थ' दैज्लां औ दाथ' दैज्लां बोथोर हायाव दोनलाबो जोबोर जायगाया लेथ्रा जायो खिनाय हासुनाय। बिनिखायनो बैसांफोर लुनानै दोननो मोननांगौ आरो बोरमाफोर फिसियोब्ला। ओ ओं। दा नोंथांमोननावलाय मा माफोर फिसियो नोंथांमोनहा
ओ जोंनियाव जोंनि ओनसोलथिं जाय थानानैल' बेबायदिनो दाउ अमाफोराथ' फिखायो आरो लोगोसे जोंनियाव फुख्रिफोरबो दङ जेरै हांसोफोर थायो बेबायदिनो जेरै जोङो
फख्रिनि सायावहाय जोङो माने बैसां खालामनानै माखासे बोरमाफोरखौबा दोनो दोङो बोरमाफोरखौबो दोनो जाहाथे बोरमानि खिया आरो गोलैबोयोब्ला माने साननानै ला नाया फुरा माने जायो नालाय
औ
औ बेनि थाखाय माने दोननाय जायो आरो मोनसेथिं जोंना थायो हांसो थायो हांसोखौबो फुख्रियावनो दोननाय जायो आरोना
ओम
जाहाथे हांसोनि जा खिनाय बेफोर आदारखौ माने नाफोरा जानानै माने जोंनिया नाफोरा देरनाय जायो आरो
ओ
औ आरो जोङो साननानै ला जेनेबा अमाफोर फिसियोब्लाबो जोङो माने बिदिनो न'नि एसे गोजान जायगाफोराव माने जोङो न' खालामनानै आरो बेरा दुम थेनानै माने अमाफोरखौ जोङो फिनाय जायो आरो
ओं
नोंथाङा जेरै दहाय बुंनाय बायदि जेनेबा अमाफोर फिसियोब्ला माने जोंना बिस थ्रिस हाजारा मोनो औ थारैनो मोनमारो आरो जुदिहाय माने अमाखौ फिसा जाहोनो हायोब्ला माने बेवहाय जोङो बांसिन रां मोननो हायो आरो ना
औ
आथिखालावथ' जोंनिया अमा फिसानि दामा माने मासेयावनो बा रोजा जायो नङा होमबा हबा मोजां मोजांब्ला माने बिनिफ्रायबो जोंना एसे गोजौसिनाव थांबावो आरो
ओ
आरो जेरै बिदिनो जोंनो अमाखौ जोङो फिसा जाहोनोब्ला माने जोंनो से बोसोर बा जि बोसोर जि जि दान बा जि से दान इफोरावनो जोंना जायो नङा होमबा
औ औ
थ' अमा फिसा जायोब्लाथ' जोंना दाइनथा बा गुथायाथ' जोंना जाखायो ओं
दाइनथा जायोब्लाबो जों माने बा रोजायाव फानहरब्लाबो जोंनिया गोबां रां जायो आरो जेरै ब्रैजि रोजा रां जायो आरो जेरै जोंनिया अमा फिसाखौ फाननायजों लोगोसे जों अमा बिमाखौबोथ' फानो नालाय बेवहायबो बिमायाबो माने गोदाना लानानै बा बेफारिफोरनो हरोबाबो जोंना बेवहायबाबो एसेब्लाबो जोङो मोनदेरो आरो जेरै साननानै ला बेवहाय जोङो नैजि रोजा मोनब्लाबो जोंना माने से बोसोरावहाय जोङो अमा फिसिनानै जोङो मा जायो दजि रोजाखौ जोङो मोननो हायो आरो नामा मासे फिसियोब्लाबो
औ
आरो जोंनियाहाय दाउफोरनि खोथा बुङोब्लाथ जोंनिया दाउआथ ओ थाम दानफोरावनो जोंनिया फानजानाय जायो नङा होमबा?
औ
दा जोङो जेरै साननानै ला ओ दाउ बिमा मानै बा माथाम जोङो मोजाङै आब दाल लानानै जों जुदि फिसा जाहोनानै ओ फिसियोब्ला माने बेवहायबो जोंहा ओ गोबां जेनेबा रां आरजिनो हायो आरो थाम दानावनो जोङो बेफोरखौ जों मोनफिनो जोंना बेयाव माखासे आबदा लानांगोन जेरै साननानै ला दाउफोराथ गोबां बेमार जायो नङा होमबा? बेनि थाखाय जों माने सम सम माने दाउफोरनो ओ जा मेडिसिनफोर बा जिब जुननानै डक्टरफोर थायो नङा होमबा दानियाथ गोबांनो बिसिनो जोङो सम सम माने बेमार जायाब्लाबो जोङो एसे एनैब्लाबो जोङो बेमार जानायनि मुलिफोरखौ होफैनांगौ बा जोङो न' बेखौ अर्गेनिक जों खालामनो हायो जेरै आदार होनाय समावहाय जोङो दै होयोब्ला माने दैयावहाय जोङो हाइजें हालदै ओमफ्राय थुलुंस्रि नै बेफोरखौ माने देनानै दैयाव सोमनानै होनांगौ आरो ना होमबाना माने एसेबाबो बेमार जानायनिफ्राय बारग'होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो ना नोंथां औ जोंनिया माने दाउ फिसिनायावबो गोबां रां मोननो हायो जोङो जेरै ओ मासे दाउआथ' जोंना जिथा बा बिनिबो बांसिन जोंना थायो नङा होमबाना?
औ औ
आरो जोंनिया दाउनि बेसेनफोराबो दा गोबां जायो जोंना सेरसेयावनो ब्रैजौ बाजौआथ' जाखायो।
ओं
सानानै ला जोङो माथाम दाउ बिमायावहाय जोङो जिथा जिथा जायोबाबो जोंना थामजिथा जायो ना। थामजिथाम जोङो नै केजि खरै औ फानहरब्लाबो जोंना माने द'जि केजि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
ओमफ्रायो ओरै बाजौब्लाबो जोंना बेवहाय थामजि रोजाखौ जों मोननो हायो आरो।
उम उम
ओ आरो जोंना हांसोफोरबो माखासे फियो बेफोरावबो जों हांसोफोरखौबो जोङो बारा गोबाव सम नाङा जेनेबा बिदिनो ओ द' दानफोरावनो जोंनिया हांसोफोरखौबो जोङो फानहरनो हानाय जायो आरो।
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय ओरैनो जेनेबा मा मा जिब जुनारफोर सिनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओं जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां दाउ फिसियो अमा आरो बोरमा आरो मोसौफोरबो फिसियो आरोना। लोगोसे हांसोफोरबो दं जोंनावथ' दा दाउजों अमा आरो मोसौ बेल'सै ओ बोरमाफोराबो माने बोरमाफोरा माने जोंनाव बारा जानो नागिरा आरोना नोंथां।
औ औ
ओ बोरमा फियोब्लाबो जोंना एसे न'आ जायगानि एसे प्रब्लेम आरो ना नोंथां। जायगाया एसे दैज्लांबाथाय बिराद खस्थ' जायो। दैबब जायो माने गोरान जायगा गैया आरोना बारा। बिनि थाखाय बोरमा फिसिनाया एसे खस्थ' जायो आरो दा। दाउफोर फिसिनानै एसे रांफोर आरजिनो हादों हानाया नांगौ नि एसे एनै मोनो रांफोरखौ आरो अमाया बो दा जोंनाव अमा मासे दं आरोना अमा। अमा फिसिनोब्लाबो जोंना जायगाया एसे प्रब्लेम जायो बारियावबो दा दैज्लां समना एसे एनै दै लोमो आरोना दा अमाखौ फिसिनोब्लाबोथ' जोङो न' खाथिफ्रावबो खाजाया नङा होमबा। एसे औ। एसे गोजानावसो खायनांगौ जायो न'नि खाथियाव खायोब्ला माने मोनामनाय जायो खि हासुदै आरो दा थ' दैज्लां थामफैनि थाम्फैनि सम थाम्फैबो गोबां जायो आरोना दाउ अमा अमाफोरखौ खाथिफ्राव खाथिफ्राव दोनोबा दा बिनि थाखायनो जोंहा दा अमाखौ मासेल' फिसिनाय जादों आरोना नोंथां दा अमायाबो देरबाय जानुवारिहालागै एसे फानहैजानाय जासिगोन आरोना।
औ औ
नोंथांमोनहालाय दा अमाफोर फिदोंना फियाखै।
फियो जोंहाबो जेनेबा जोंहानावबो अमा दङ' दाउ दङ' ओमफ्रायो बोरमाबो दङ' आरोना नोंथां।
अमायालाय माबेसे नोंथां।
बिदिनो जोंहाथ' जेनेबा साननानै ला माथाम। माब्रै बिदि लाबाय थायो आरोना दा जेनेबा गैथ'वा जेनेबा माथाल' दं आरो दा।
अ
समावहाय एसे बुरजासिन फिदोंमोन दा माने फानहरनानै दा गोदान लाथ'वाखै आरो। दा जेनेबा दैज्लां समबो नालाय एसे नायनो मानो एसे दिगदारबो जायो।
औ।
जोंनिया आरो गुन्दैफोराबो जोंनिया बायनांगौनि बारा गोनांथि जाया मानो होनना बुङोबा जोंनिया माइ आबाद गायखायो नालाय जोंनो गुन्दैया माने माइ सौहैब्लानो जोंनिया ओंखारखायो। लोगोसे आरो थास' थास'। थास'फोराराबो जोंनिया ओनसोलफोरावनो गोबां थाखायो बेखौ जोङो हानानै। जोंङो रुनानैल'सो माबानांगौ होनांगौ जायो आरो ना।
औ औ।
बोरमा फिसिनायाबो मोनसे जोबोर गोरलै आरोना नोंथां जेनेबा इयाव रां रुफा बा खरसाफोरनि इसिबां ओ खोथा फैया जेनेब्ला हमनानै ला नोङो आरो बेखौ मोजां आपदाल' लाबाय थानांगौ नायनांगौल'।
औ।
हायोब्ला माने बारिफोराव गांसोबो थायोब्ला माने बारिफोरखौ दुमनानै हगारना होयो माने बेवहाय नायनांगौनि जेबो गोनांथि थाया आरो। आथिखालाव बोरमानि बेसेनाबो जोंना गोबां जायो नङा होमब्ला।
औ।
औ नोंथां। जेनेबा खासि खालामनानै नों जुदि फेदेरनो हायोब्ला नों माने बे फानोब्ला माने गोबां रां मोनो आरो ना नोंथां। जेरै ओ जिबा रोजा गाहाम जों बेयावबो बोरमायावबो मोननाय जायो।
ओ ओ
जेरै आरो गोदाना फानोब्लाबो जोंनिया गोबां जायो बोरमानि दामाथ' दा बोरमा खासिनि दामाथ' ओ स्निजौ गाहाम थांनो नागिरो।
ओ गोदानानै फानोब्ला आरो माने
औ
औ दा नोंथां जोंना समाबो जाया नङा जाबाय ओ नोंथांजों ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि बागै सावरायनानै गोजोननाय जोबोर गोजोननाय मोनबाय। नो आसा खालामो नोंथांजों फैगोन समफोरावबो बिदिनो आयदानि बागै ओ सावरायनो मोनगोन होननानै
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ दे बिदिब्लाना नोंथां दोनथ'लायनोसै। औ